अ' नोंथां खुलुमबाय नोंथां
औ-औ खुलुमबाय नोंथां
आ अ नोंथांनिसिमबो गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिखौ गाहामथिखौ जासिहरबाय नोंथां ओ आंनो औ नोंथां नोंथांनि आं मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनो होननासो फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथा नोंथाङा आंजों सावरायनो हागोनना अ-अ नोंथां नों नोंथाङा ओ दासान्दि ओ मा होनो माबाफोर आबाद मावनाय एबा ओ मा होनो फार्मनि सोमोन्दै नोंथाङा मिथियो नामा एबा नोंथाङा मा वदों मावफेरदों नामा बेनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो हागोन
अ हागोन हागोन नोंथां आंथ' दा बुं नों थाङोबा आं आबाद मावनायजों लोगोसे आङो न'आवहाय बिदिनो दाउ अमा बोरमानि एसे फार्म खालामो आरोना नोंथां
औ नंगौ नामा नोंथां औ-औ दे होमबा बिदिबा नोंथां आंनो फोरमायना होनाय
बिदिब्ला आङो दाउ फारामनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायना होनोसै
औ दे नोंथां
औ-औ दा आङो मानि न'आवहायनो एसे बारियाव एसे फिसा माने थाम बिगा नै बिगानि जखानि माने आं एसे फिसा जायगा आवग्रिनै मोनसे दाउ फार्म खुलिनानै दं आरोना नोंथां दा बुंनो थाङोब्ला आंनावहाय बिदिनो नैजौ बा नैजौ आरो थामजौनि गेजेरावहाय दाउ दङ आरो ना नोंथां दा गिबियाव आङो मानि आंनि बे दाउ फारामनि सोमोन्दै नोंथांनो फोरमायनोसै आङो मानि गिबियावहाय दाउखौ माने आङो बाजारनिफ्राय बा फार्मफोरनिफ्राय लाबोनानै फिसियाखै आरोना नोंथां आङो गिबियावहाय मानि आङो न'नि दाउखौनो माने जमा खालामै खालामै मान एरहोयै एर होयै बा सोरनिबा न'नि दाउनि बिदै लायनानै गहोनानै मानि आङो बेखौ जागायजेनदों आरो ना नोंथां। मानो होनोब्ला जोङो बाजारफ्राव बा बबेबा फार्मफ्राव जोलै लायोब्ला जोंहा बै बेमारखौ एसे गिनांगौ थायो नालाय नङा होनोमोन नोंथां दा बिनि थाखायनो आङो मानि न'नि दाउखौनो आङो बिदिनो सानफा एफा एरि होनानै मानि बेखौ फाराम खुलिजेनदों आरो ना नोंथां। दा गिबियाव मानि दाउ फार्म खुलिनो थाखाय जोंहा बे जायगा मोनसे मोजां नायनानै लाग्रोनाया गाहाम। बे जायगाया माने ओरैबायदि जानांगोन। जाय मानि न'नि खाथिबो नङा आरो एसे गोजानबो नङा एसे मानि जखानि जायगायाव थानांगोन आर ना माने गोसो जायोब्लानो जोङो नायनो हानाय बा गिदिंहैनो हानाय बेबायदि जायगायाव आरो मानसि थायो लांदां जायगा बा बारि बागानफ्राव जोङो खालामनाया मोजां नोंथां। मानो होनोब्ला बे
दाउनि जेनेबा जोंङ दाउआवहाय बेमार जानो हायिनि मुलि आजार बा बेनि दाउखि बेफोरनि थाखाय जोंहा मानि मोनामनाया एसे बारा जायो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो न'नि गोजानावहाय बिदिनो खालामनाया मोजां दा गिबियाव आङो दाउ फार्म खालामनो था ओमाय आङो जोलै मोजां नागिरनानै लाग्रो लाग्रोगोन आरो बेनि उनावहाय आङो बे जोलैखौहाय बिदिनो जमा खालामनानै आङो गिबियावहाय फिसा फिसानि थाखाय आङो मानि दाना होयो आरो ना नोंथां आरो दानाजों लोगोसे आङो ओ माइ माइरं बिदिनो ओंखाम बेखौ होनाय जायो आरो नोंथां। दा गिबियाव आङो बे दाउफोरखौहाय बेमारनिफ्राय होखारनो थाखाय आङो माने बेजों लोगोसे आदारजों लोगोसे आङो बिदिनो ओ सप्तायाव खननै खननै आङो मानि मुलि होग्रोनाय जोयो आरोना नोंथां बे मुलिखौ आङो ओ बै बाजारनिफ्रायनो लायनाय जायो नोंथां माने बेखौ बाजाराव मोननाय मुलिखौनो आं बाहायनाय जायो आरो नोंथा दा बे ओ दाउ फाराम खुलिनायावहाय मानि मोनसे गाहाय नोजोर हो थारनांगौआनो जाहैबाय मानि दाउआ जाहाथे बेमार जाया बा बेमारजों ओ बेमारा सन्देर फैया दाउनियाव जों बेखौ थाल लांनाया जोबोद गाहाम मानि जोबोद गोनां आरोना नोंथां। मानो होनोब्ला दाउआव जेब्ला जै मासेयाव बेमार जादाव होबानो माने एरनानै एरलांनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बेनिखायनो जोङो मुलि होनाया जोबोद गोनां दा बे दाउ दावउ फाराम खुलिनाया आङो मानिे दिनैसिम बिदिनो ब्रै बा बोसोरसो जाबाय आरोना नोंथां आङो बे दाउ फारमनि गेजेरावनो आङो माने आंनि न'खराव नांगौ जानाय बिदिनो मुवा बेसाद बा रांखावरिखौ आङो ओ ज जमायनानै लानो हायो दा आङो बे दाउनि जेन'बा आङो दा लकेल दाउ बा न'नि दाउ फिसिनायावहाय मानि दाथ' बुंनो थाङोब्ला बोथोर नायनानै बोथोर माने बे दाउनि दामा बिराद बुरा जायो आरोना नोंथां जेरै बैसाग बैसाग दान खाथि खाथि आरो बिदिनो फुजा दिन बिदिनो अक्ट'बर नभेम्बर ओंखाम गोरलै दिन बिदियाव दाउनि दामा बिराद गोजौ जायो आरोना नोंथां। दा आङो बेबायदि समखौ नायनानै आङो दाउखौहाय बिदिनो ओ मा होनो बिदिखौ बै दाउ फायखारिबो थायोना नोंथां बुरजा बुरजा खेनसेनो आङो बेखौ माने मासे मानै फानालासिनो खेनसेनो बुरजा बुरजायै आङो हरनाय जायो आरोना नोंथां दा औ नंगौ नोंथां दा आङो बे दाउ दाउ फाननानैनो माने आङो आंनि रांखानथि रांखानथि बिथिंखौ आं माने गोजौ गोजौ जायगायाव आं माने लाना थांगासिनो आरोना नोंथां दा नोंथाङाबो दा माबाफोर नख नखराव आबादजों लोगोसे माबाफोर फाराम खुलिनानै दङ नामा नोंथां
औ नोंथां ओ आहाबो नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां
औ नोंथां हागोन नोंथाङाबो जेरै दाउ फार्म बानायनानै दाउनि दाउ फिसिनानै जिउखौ दैदेनलांदों थिग बेबायदिनो आंबो बोरमानि फार्म बानायनानै दासानदि मा होनो बेखार बेखार जिउखौ ओ सामलायगासिनो मानो होनोब्ला दानि जुगाव ओ सोरखारि साख्रि मोननायाबो गोरलै नङा नालाय नोंथां जोंहाथ' दा सानदि मा होनो साखा साख'रिबो मोनाखै बेनिखायनो बै साख्रि मोन सानदै दिन दिन ओ दिनखेथाखौ मा होनो ओ ओरैनो थास्लाय स्लाय आं बोरमानि फ्राम बानायना लागोन नोंथां ओ आंहा गोबां ओ मा होनो बोरमाखौ ओ मा होनो फ्राम बानायनानै लानाय जादों न खाथियावनो बोरमा फ्राम बानायनो थाखाय जोंनो एसे हा नांगोन नोंथां मानो होनबा बोरमा खौ जोङो हगारनानै दोननो हाया नालाय नोंथां एसे जोंङो मा होनो बोरमानि थाखाय गांखो गायना लानांगोन नोंथां गांखोनि दा गांखो गायना लानांगोन आरो मा होनो एसे बोरमाखौ हेगारना दोननो थाखाय हगारना दोननो थाखाय जोंङो मा होनो नै बिगासो हा नांगोन आरो बेखिनि हाखौ मा होनो बेरा दुमनांगोन जों एबा जेवरा दुमनांगोन जाहाथे बोरमाया बै जायगानिफ्राय बाहेरायाव थांनो हायि बायदि आरो नोंथां बेनिफ्राय जोंनो नांबावगोन नोंथां बोरमाखौ दोननो थाखाय जोंनो गुलि बोरमा दोनग्रा गुलि बेखौ जोंङो ननि एसे साखाथि बारिखिं जों बानायनांगोन नोंथां एसे मा होनो बोरमा दोननो थाखाय जोंङो दंफां खाथियाव एसे सायख्लुम गोलैनाय जागायाव जों बानायनां गोन जाहा बोरमानो मा सानदुं नांङा बे खानाय जायगायाव आरो एसे सायख्लुम सान नांनाय बायदि जायगा नांगोन आरो नोंथां बेयाव न लुबाय लुनानै जोङो बोरमाखौ दोननो थाखै औ बोरमाखौ जों खाना दोननो थाखाय हायावथ' बोरमा हायाव थायोबा बोरमाया गोबां बायदिसिना बेरामबो जानो हागौ बेनि थाखायनो मा नांगौ जों बोरमानो सानफ्रोमबो बोरमायाबो मोजांबो मोनखायो आरो जोंनो एसे न सिङाव सां बानायनांगोन नोंथां बे सांखौ जोङो मा होनो सोरबा औवानि बानायो नोंथां सोरबा मा होनो थखथाजों बानायो सोरबा पाखानि खुन्था गायनानै थखथाजों बानायनाय जायो नोंथां थिग बेबायदिनो आं बो नखौ लुबाय लुनानै नोंथां मा होनो थकथाखौ बानायदों आरो नोंथां थखथाजों पाखा खुन्थाखौ आङो बानायबाय न'आवनो बानायबाय आंनो निजि बानायदों नोंथां बिनिफाय ओ सायाव थखथाजों आं दोथाबदों आरो बे थखथाखौ आंङो मा होनो बायसा आर' गेदेमा थखथाया सारि इन्सि सारि इन्सि बारा आरो नोंथां बेयाव आंङो से इनसो गेब दो गेब माने गुदुं दोन्दों आरो' मानो होनबा बोरमा खि बा सिङाव गोलैलांनाय बायदि आरो मा होनो बै सांखौ आरो आं मा सिङाव मोनसे गंनानै हाब बायदि गोजौ बानायदों नोंथां मानो होनोब्ला जोङो ओ बोरमानि सिं बोरमा खिनाय लोगोनो सिङाव गोग्लैबाय खिया बेनिफ्राय हासुदैबा हासुबाबो सिङाव थोंजोङै गोलैबाय नोंथां बेनि उनाव ओ माहोनो ओ बोरमाखौ बे सां ओ साङाव गाखोनो थाखाय आङो सिरि बानायना होदों नोंथां ओ अ बेबायदि सिरियैनो सानफ्रोमबोरै गावनो गाखोनानै उन्दुना थायो नोंथां ओ जोबोद मोजां मोनो बिथां ओ बिदि बानाय्ला बोरमाफोराबो मोजां मोनो ओ बिदि ओ खालामामोबा नोंथां ओ आरो ओ बेबायदिनो आङो बोरमाखौ दासान्दि ओ गिबियाव आङो लकेल बोरमा फिसिदोंमोन नोंथां नाथाय ब लकेल बमाखौ बांद्राय मुलाम्फा मोनैनि आङो मा होनो हाइब्रिद जोलैनि जेरै जोङो बेंगोल गद नायदों बेखौ बायदों बेनिफ्राय राजस्थाननिफ्राय लाना फैदों बेनिफ्राय ओ माहोनो राम बोरमाफोरखौ दोङो आरो गासै आंनाव नैजौ बाजिथा दङो दासान्दि बेनि गेजेराव बिमाया जोङो बाजिथा आरो आङो सरस खालामनो थाखाय आङो ओ मा होनो एसे हाइब्रिद जोलैनि मा होनो बोरमा ओ मा मानै ओ फिसिदों आरो माने अवन बानायदों आरो अवन माने फेब्रा होनना बुङो जोंनाव खासि खामाखै आरो नोंथां बेजोंनो आं ख्रस बानायो नों थांनानै सिगां दङमोन माब्रै दा मानै दसै नोंथां बेबायदिनो खालामनानै आङो दासान्दि नैजौ बाजिथा बोरमाखौ फिसिदों आरो नोंथां ओ बोसोराव आङो खमैबो ओ जौसेथानि बारा बोरमाखौ फाननो हायो नोंथां
अ बिदिब्लाथ' नोंथां जोबोद गिदिरानो नङा ओमबा नोंथां नोंथांनि फारामा जोबोद गिदिरानो
औ नोंथां औ आं बोरमा खासिखौ जौसे था फानो नोंथां बोसोराव इनिफ्राय बोरमा फिसा नांगौबा सोरनोबा आंनाव ओ लांफैयो गोबाङानो आं बोरमा फिसाखौबो मासेयाव ओ मा होनो बै हाइब्रिद जोलैनि बोरमाखौ आं मासेयावनो ओ जोलै खौ स्नि रोजा औ फानो आरो नोंथां ओ बेबायदिनो गोबां मुलाम्फा मोनो औ बोसोराव आङो खमैबो जिनै लाखसो रां मोनो आरो आं बि ओ मा होनो सासे ओ साखरि मावनायनिसाय बांसिन रांखौ आरजिनो हानाय मोनो आरो नों थां बेनि गेजेराव आंहा खरसा दोङो नोंथां ओ मा होनो खरसाबो जायो नोंथां लाबा ओ बाजि ओ बाजि जौखोन्दो खरसा थांब्लाबो द' लाख द' लाख रांआ ओ रांआ ओ मा होनो खमैबो थालाङो आरो नोंथां बेनिखायनो ओ बेबायदिनो जोङो मा होनो साफ्रोमबो सुबुंफोरा ओ मा होनो बोरमाखौ फाम्रखौ बानायनानै लायोब्ला जोबोद मोजां जागोन बिथांमोनखौ फिसिनो थाखाय बांद्राय खरसाबो नाङा नोंथां मानो होनबा बिथांमोननो जोङो एसे हा थाब्लानो जोङो फिसिनो हायो नोंथां बोरमाफोरखौ औ नोंथां बेबायदिनो ओ मा
फारामा जोबोद गिदिरानो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां औ
औ
दा बिदिब्ला नोंथां समाबोथ' जानानै फैबाय जोंहा दोनथ'सै
औ-औ नोंथां औ
औ दे होमबा नोंथां ना औ-औ दे नोंथां फिन लोगो बेखौ आसा खालामबाय नों
औ दे नोंथां आसा खालामबाय औ